आ
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों।
ओ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
आङो दा ओरैनोसो दंथ'यो।
होनबा नोंथाङा आंजों बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै दसे सम सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
होनब्ला आङो नोंथांजों मा होनो गिबियावनो बर'फोरनि जोंना बर' बर'नि बर'नि ओंख्रि मा होनो? संगासिनो दोरोङारि ओंख्रि अनला ओंख्रिनि सोमोन्दै एसे सावरायग्रोनोसै गिबियावनो, जोंना अनलाया मा होनो? अनला बे जोंना सिगांनिफ्रायनो बर'फ जायो नङा होनोमबा नोंथां जोंना जों मिथिसयै समनिफ्रायनो आरो जोंना बेफोरनिया हाबा खेराइफ्रावबो होनाय जायो जोंनिया हाथासुनि हाबाफ्राव नङा होमबा नोंथां? बे हाथासुनि हाबायाव जोंना अनला मा होनो दाउजोला मासे दावज्ला मासे बा दाउजो मासे होलायनानै जोंना संना नै होनाय जायो आरोना जोंना हाथाइासुनि हाबायाव। जोंना दा बे अनला ओंख्रिखौ माबोरै सङो होनोबा? गिबियावनो जोंना नांगौ जखानि माइरंफोरखौ मा होनो? सोमनानै लानांगोन जेनेबा नों ओंख्रिखौ बेसेबां बुरजानि संगोन बे जखानिखौ जोङो माइरंखौ लानानै जोङो सोमनांगोन आरोना दैयाव मा होनो? जोंना बे माइरंखौ मानो सोमनाय जायो होमबा? जोंहा जाहाथे माइरंआ एसे गुरै जायो नङा होमबा नोंथां? सोमनायनि उनाव जेब्ला मा होनो? माइरङा गुरै जायो अब्ला बेखौ जोङो उवाल गायहेनाव एबा उवाल गाहेन होनोना मा होनो? दानियाथ' दा गोदान मुगानि माखासे आगजुफोर ओंखारबाय, नङा होमबा नोंथां? बे ग्राइन्डारफोर मिक्सारफोराव मा जोंना बेखौ मा होनो दुफु दुफु गुन्दै खालामनानै लानाय जायो आरोना। बिनि उनाव गुन्दै खालामखांनायनि मुङा जोंना जेनेबा दाव बेदराव संगोनबा जोङो फारसेथिं दाउ बेदरखौ मा होनो? मोजाङै एवनानै लानांगोन जोङो सारायाव सामब्राम गुफुर मा होनो? सेरनानै जोंना मोजाङै एवना लानांगोन जों बेयाव जेनेबा हाइजें सामब्राम गुफुर मस्ला पासफुरन बायदिसिना मा होनो जिरा गुन्दैफोर होनानै जेनेबा गावबा गावनि न'खरफोराव मा मस्लाफोरखौ जायोबा बाहायो बेफोरखौ होनानै मोजाङै एवनानै लानांगोन एसे फ्राम फ्रामनो बेनि उनाव जोंना फारसेथिं जेरै बुंदोंमोनना नोंथां मा होनो नङाबा हामजाय फामफ्राम बे एवनाय माबायाव बेदराव जोंना जेब्ला बेदरा फामफ्राम जागोन होमबा जोंहा बेयाव दै होनानै दैखौ गोदौग्रो होनानै लानो हायो नङा होमबा नोंथां
औ
जेब्ला जोंना दैया गोदौगोन होनब्ला जों मा खालामनांगोन बे मा होनो जों देनानै लानाय अन गुन्दैखौ जोंहा मा होनो दैजों गलायनानै हरनो हायो नङा होमबा नोंथां आरो सोरबा सोरबा जोंना आखाइजोंनो फ्रि फ्रियो बिदि होन मा होनो फ्रि फ्रि खालामनानै हरो आरो ना जेनेबा एसे एसे फ्रि फ्रि सारनानै होयो नङा होमबा नोंथां आरो जोङो जोंना बे माबाखौ होखांनायनि उनाव अन गुन्दैखौ बोखांनायनि उनाव जोंना गारबाजों जोंहा लासै लासै एरनानै होबाय थानांगोन नङाब्लाोंना अनला ओंख्रि गोदैयो थोौआव फिथाबो नङाबा मा होनो लाथा लाथा बििसरबो खालाबायनो नागिरो आरो ना ओंखायनो जों मा जेब्ला जोङो बे अन गुन्दैखौ होखांगोन होनब्ला जोङो मा खालामनांगोन बेखौ जों लासै लासै एरै एरै होबाय थानांगोन आरोना जोङो बेखौ आरो जोंना मा होनांगोन जेब्ला जों अनखौ होोखांगोन होमब्ला जों बेयाव खारदै होनांगौ नङा होमबा नोंथां खारदै नङाबाथ' जोंनियाव अनला ओंख्रिया जाखाया खारदै नङाबा जुदि जों खारदै गैथेराबा जोंहा मा होनो दखानाव मोननाय जेनेबा बेकिं सदाफोरखौ बाहायनो हायो नााजा जायगा सदाफोरखौ बाहायनो हायो आरो ना जोंना बे खारदैखौ बोरै बानायो होन्ला जोंना मा होनो थालिर थालिर फस्लाखौ फोराननानै बा मा होनो थालिर फस्ला लाबा जोंनिया माखौ बानायो मैथ्रु बिफांखौबो बानायनो हायो नङा होमबा नोंथां बेफोरखौ जोंना फिसा फिसा माबा खालामनानै हानानै बा गोलाव गोलाव गोबा गोबा हानानै फोराननानै लानानै बेफोरखौ मा होनो फोराननानै जेब्ला मा होनो बेफोरो मोजाङै मा होनो रानगोन होनब्ला बेखौ मा जोङो सावनानै बेखौ हाथ'फ्ला खालामनानै मा खालामनानै जाया दैजों मा होनो सास्रो सास्र बेखौ फिसाौ फिसौ खालामनानै जेब्ला जों मा होनो बाहायनोोन होनब्ला बेखौ जोङो बे फिथोरखौ जोङो सिफ्रुफिननानै मा खालामो दैजों दै होनानै बेसेबां मा होनो जेनेबा बेसेबां जखानि जोंना खारैनांगोन बे जखानिजों मा होनो दैखौ होनांगौ नङा होमबा नोंथां दै होनानै जोङो माबा मोनसे सरग्राजों सरनांगोन जेरै फिल्टारिं खफ खालामनाय बायदि जों खालामनांगोन आरो ना जोंना मा होनो बिदि खालामनानै जों मा मोजाङै गोहो नांगोन नङा होमबा नोंथां जोङो मोजाङै गोोनाय सो जोङ अनला ओखखौ होनांगौ नङाबा जोंना बे हाथ'फ्ला गोदैखौबा जोंना ओंख्रिफ्रा एसे मोजां मोनजानाय ख्रेब ख्रेब मोनजानो हागौ ओंखायनो जों मा मोजाङै गोहोथारनांगौ आरोना जोङो बे खारदैखौ बेबायदिनो नानै जोंङो खारनायखौ मोननो हायो आरोोना बिनि उनाव जों म होन बिनि उनावनो जोंना होनो हायो आरोना जे गोदोफुबाय थानाय समावनो जोंहा एसे जेनेबा नांगौ जखानिखौ होनांगोन खान्दैखौबो जोंना बाराद्राय होलाबायबा जोंना गोबाब थावै जायो ओंख्रिया ओखनो जों नांगौ जखानि
औ
आरो ना खारादैखौबो बेबायदिनो खारैखौ नांगौ जखानि होननानै जोंहा गोदौ होबाय थानांगोन बेबायदिनो जोंनिया मा जायो अनला ओंख्रिया जायो आरोना जेब्ला अनला ओंख्रियाव खारदै होखांनायनि उनाव जोङो मोजाङै गोदौहोनानै जेब्ला ओंख्रिया जाजानाय थासारियाव जायो होमब्ला जोङो ओंख्रिखौ साखिनांगोन साखिनांगोन साखिनाय माने जोंना ओंख्रिया जबदोनां जबाखै दैफोराबा थावदोंना थावाखै संख्रि नांदोंना नांहाखै। मस्लाफ्रा मोजाङै दोनां जाखायो बेखौ मा होनो नाय आरोना जोंहा साखिनाय बागैजों साखिनानै जों जोंना गंगार दुन्दिया बा दुन्दियाफोर होनानै। जुदि ओंख्रिया जा गासैबो मा होनो संख्रिफोरा नांजोबबायबा जोंना मा। बे दुन्दियाबा गंगार दुन्दियाफोरखौ होनानै जोङो मा। बेफोरखौ होलायाबाबो जोङो होबा जोंना माने गोथाव मोदोमोन नालाय बेखायनो होनांगौ आरो ना। होयोब्ला जोंना थावसिन जायोना अनला ओंख्रिखौ जोंना दुन्दिया गोरलैफोर होयोबा जों थावसिन जायो आरो ना। होखांनायनि उनाव जोङो। मोजाङै माहोनो बेदर मोनजासिम गोदौ होननानै ओरैनो जानांगौ आरो ना इदिनो जेब्ला मा होनो। अनलाया मोनो बेबायदि जायो आरो बिनि उनाव आं नोंथांनो मा होनो। आरो मा होनो जोंनिया। मोनसे मा होनो नारजि ओंख्रैनि सोमोन्दै एसे खोन्थानोसै जोंना नारजियाबो बेबायदिनो जोङो नारजि बिलाइ गोरानखौ। दैआव सोमनानै लानायनि उनाव मा खालामनांगौ बेखौ मा होनो मोजाङै। एम्फौ जायो फोरखौ बासिनानै जोङो मा खारदैजोंबा सोरहाबा सोरहाबा थावसि सोरानैबो एवनो हागौ नङा होमबा नोंथां थावजों मा गोजा होनोसै। सोरनानै हैयो उनाव सोरब सोरबा। जोंना थावहोबाबो जेबो नङा आरोना दायरेक्ट जोंना नारजिखौ दैनिफ्रायबो सोमनायनिफ्राय बोखांनानै जों बेयाव। खारै होयै होयै मा होनो रबहोनानै एवनानै जोङो मा जेब्ला जोंना मा खालामगोन। नारजिया गेब्लेगोन होनब्ला जों मा खालामगोन रैबे जायोबा जों मा। नांगौ ज'खानि मा दै होनानै बेखौ मा हनांगोन आरोना बेनि उनाव जेब्ला जोङो मा। नारजि गेलेगोन होनब्ला बेयाव जोंना। सागं सानांगोन आरोना आरो ओ सागं सानायो जों बेयाव जेनेबा। अमा बेदरफोर होयोबा जों मा होनो अमा बेदरफोरखौ फारसेथिं एवनानै लानांगोन फ्राम फ्रामनो। बेनि उनावनो जोंना दसे गोदौ होनायनि उनावनो जोंना मा नारजि ओंख्रिया मोनो आरोना जेब्ला मोनबा फ्राय जों मा होनो बेबायदिनो बेयावबो जोङो नांगौ रोखोमनि मा होनो दुन्दिया बिलाइफोर होनानै खांनो हायो। होनोमब्ला आं दा आंनि बुंनांगौआ बेखिनियानो नोंथाङा माबा सावरायनो गोसो जादोंमोन।
औ आं नोंथांजों जोंनि बर' न'खरनि थासारिफोरनि सोमोन्दै। सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोनना नोंथां?
औ हागोन दे नोंथां।
औ बर' न'खरफोरा जाबाय न'खराव। गेजेराव उदां जायगा दोननानै। बेनि सोरगिदिं न' लुनानै न'खर फासिनानै थानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो न'खरनि
न'खरनि न' न'फोरनि आब्रुथि लाखिनाया लाखिनाया। लाखिनो थाखाय सोरगिदिं औवाजों जेवरा होनायखौ जों नुनो मोननाय जायो। बर'फोरा बेखौ सेकर दुमनाय होननानै बुंनायबो जायो आरो जेव नाबो होननानै बुङो आरो सिथ्लानिफ्राय हाबलाय ओंखारलाय। खालामनो थाखाय सौरा न'थिंजाय लामा दोननायखौ जों बर' फोरनियाव बांसिन न'खरावनो नुनो मोननाय जायो आरो माखासे न'खरफोरा गावसोरनि खाबु बायदियै। बारिथिं थांलाय फैलाय खालामनो थाखायबो उनथिं लामा दोननायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो बेफोर लामा खौ थांथेनो थाखाय औवाजों होथेनाय। जोबथेग्रा ओ जोबथेग्रा दोनो आरो असमिया रावनि नोजोबना सोदोबा बर' बर' रावनि जोबनाय सोदोबनिफ्राय असमिया रावाव महर, सोलायनानै हाबफैदों होननानै पन्दितफोरखौ बुंनायखौ जों खोनानो मोन्दों आरो न'खरनि थासारिखौ आब्रुथि लाखिनो थाखाय बर'फोरा सोरगिदिं जेब्ला एबा सोगर होनाया होनाय राहाया बर'फोरनि अनगायैबो कार्बि ब्रह्म हादरनि एबा बायदिफोरनि गेजेरावबो जों नुनो मोननाय जायो आरो न'खरनि सिथ्लायाव साफ्रोमबो मानसिफोरा उदाङै बाहायनो हानाय थावनि थानांगौ आरो जों बर' फोरनि न'आव बेनि अनगायैबो बर' फोर न'खरनि सिथ्लायाव बायदि रोखोम फोथायनायजों बुंफबनाय आरो बर'फ्रा सिथ्लानि सा खनायाव से फुटसो गोजौ नै फुटसो गुवार दाव दावै बा बावदाब हाखौ दा ओ हाखौ खायो आरो बे गोजौनि सा सोनाबथिंजाय मुथामसो गोलाव द' इन्सिसो गुवार दोंसे आलि खोनायखौ जों नुनो मोननाय जायो। उम गोदोनि दिनाव बेफोरखौ नुबोदों आरो जोंनि आबै आबौ मोनहा खोन्थाबोनायखौ जों खोनानो मोननाय जादों आरो हाफावनि सायाव फांसे सिजौ बिफां गायो। सिजौ बिफांनि खोलाथिं फांसे थुलुंसि बिफां गायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो। बे हाबाफारि नि सोरगिदिं मुनै खावसे गोजौनि गु जरा औवानि खामि दोनानै बेखौ बेरायाव
नानै जेवरा दुमनाय जायो आरो बेनो जाबाय बर'फोरनि बाथौ बाथौनि दावदाब आरो बे दावदाबनि सायावनो मोदायनिबो मोदाय आनान गसाइ महादेब आरो आइ खामायखाखौ फज'नाय जायो आरो
बिनि उनावहाय थुलुंसि बिफां गायनानै ओ आनान गसायनि सेराव आलारि बाथि सावनानै साफ्रोमबो जों बर' सुबुंफोरखौ खुलुमनाय नुनो मोननाय जायो बाथौ दोहोरोमारिफोरखौ धोरोमसुला बर'फोराहा सान सानफोरनि अनगायैबो सानफ्रोमबो मोनाबिलि समाव सिजौ बिफां गुदियाव आलारि बाथि सावनानै खुलुमनायखौ जों गोदोनि समनिफ्रायनो दासिमबो नाय नुबोबाय थादों आरो जों खालामबोबायबो थादों आरो आलारि बाथि सावनो थाखाय बेसरनि थाव आरो खुन्दुं आवा नांगौ जायो बेखौ गिबियावनो जगार खालामनानै लाग्रोयो बिनि उनावसो जोङो बाथौ गुदियाव आलारि बाथिखौ सावनाय जायो आरो बर'फोरा सिथ्लानि सा सानजा खनायाव बाथौ थानसालिया बुहुमनि सुबुं सोदोमस्रि गुबुन गुबुन सुबुं हानजानि गेजेराव मोनफ्रोमबो दोहोरोम दोहोरोम आरो सान्थौनि बाथ्राखौ गोसोखां होनायखौ होयो आरो बेफोर आसारखान्थिनि नेरसोनजों जों बर'फोरा उम ओ जोंनि थांना थानायनि थासारि आरो थार सिनायथिखौ होबोबाय थादों आरो। बर'फोरा गोजाननो थिनिफ्राय खास्लायनानै गुबुन मोनसे जायगायाव न' थाहैनांगौब्ला बर'फोरा उम मोदाइनि मोदाय महादेब आय खामायखा आरो बिसोरनि लोगो लाबोनाय मोदायफोरखौ सिबिनाय खान थि दं आरो बेखौ बर'फोरा बर' रावै हाबसा हाथारनाय बुंनाय जायो आरो। बे सिबिनायखौ सिलानि बाथौसालियाव होनाय जायो आरो। हाबसा हाथारनाय सिबिनाय एबा फुजा होखांनायनि उनाव साहाथिजाय नमा न'नि दरजा मोखाङाव जरासे दाउसा हाथारनानै न'नि दर्जाखौ खेवनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो। हाबसा बावनायनि नेमानो जाहैबाय उम सिथ्लानि बाथौसालिनि सा सोनाबथिंजाय बारायलांनाय आलिखौ खोमोरनानै लानाय जायो आरो जोङो गुबै सिबिसालिनि फ्राय बेराफारसेनिफ्राय मोदाय मोदाय जोनो आसन एबा मासि फज'नानै जायगा दोननायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो। बेबायदिनो जोङो उम जोंनि बाथौ बोराइखौ थानसालियाव बाथौ बोराइ आरो आइ मावथासिनि सानैनिबो जायगा होनाय जायो आरो। माखासे मोदाय दावदायफोरखौ बाराय